खोनानो हादोंना?
खोनादों नोंथां औ खोनादों
औ दा अब्ला जों माखासे समखौ नस्थ' खालामालासिनो आयदायाव थोंजों बारलां दिनि नङा होमबा नोंथां।
जायो नोंथां जायो।
औ दा जोंनि सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय औ बर' समाजाव जौनि बाहायनाय आरो जौखौ माबोरै बानायनाय जायो।
औ नोंथां अ जागोन जागोन नोंथां। बेथ' जोबोद मोजां आयदा औ जायो नोंथां औ। दा बिदिब्ला नोंथाङानो एसे जागायना होग्रोदो
नंगौ नंगौ थारैनो
औ
दा नोंगौ बर'फोरा माने आबाद मावग्रा हारि हिसाबै जौनि माखासे निसा बाहायनायखौ जों मोननो थाङो
औ
जोंनि ओनसोलाव खाथि खाला थानाय ट्राइबेल हारि बिसोरबो जौनि बाहायनाय मोननो थाङो दा थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फ्राबो
औ नोंना स्पिकारा गोजान जादों नामा नोंथां खोनानो नागिराखै।
अ आतसा एबाराव खोनादोंना नोंथाङा औ। माने जौनि बाहायनायखौ जों मोननो थाङो आरो दा बे जौआ जाहैबाय ओमफ्राय ओ जों माइरंजोंनो बानायनाय जायो। दा माखासे बेनि प्रसेस दङ बे प्रसेसखौ आं नों थांनो फारि फारि जा जोंनि ओनसोलाव बानायनाय बेबायदि फोरमायदिनि नङा होमबा।
औ नोंथां एसे फोरमायना होदो नामा आंनो।
औ दा गिबियाव जों जौ संनो थाखाय फार्स्ट ट फल जों एमावखौ बानायनानै लाग्रोनांगौ जायो दा एमाव आबो बारा गोरा नङा बानायनो थाखाय जोङो माइंखौनो सोम दै सोमनानै ला ग्रोनांगौ जायो बेनिफ्राय जों अन गुन्दै देनांगौ जायो आरो दा अन देबाय बेजों लोगोसे जोङो माखासे ओ होफानांगौ जायो बिलाइ बिफां जेरै लोखोना बिजौ, खान्थाल बिलाइ, आनारस बिलाइ आरो दालसिनि बेफोरबायदि बिफांखौ जोङो होनायखौ नुनो मोनो दा बेखौ दे देनानै अनजों जयै देनाय जायो। माइरंजों दा बेखौ देखांनानै जोङो दै एसे फिस्र्रिनानै माने एसे जाहाथे हम हमथुमोब्ला बेयो सि्टाबबो बेबायदि खालामनाय जायो दा बेखौ बिदि दलर दलर खालामनानै लाबाय आरो ओ सो सानदांगा नङाबा संग्रायफोराव एसे जि जिगाबफोर होनानै आंनि नुनायाव एसे जिगाबफोर होनायखौ नुदोंमोन आङो खायफा खायफा होआबो खोमा एसे जिगाब होनानै माने बे सायाव दोननाय जायो आरो दलर माने फारि फारि दोनो आरो बेनिफ्राय जोङो साननै सानथामसो बे जाहाथे माइरंआव जों दैजों सिथुमदोंमोन नङा होमबा नोंथां दा बे सिथुमनाया रा राननांगौ आरोना रानोब्ला माने गोरायै सिथाबनानै थागोन बेनो जाहैबाय एमाव। आथिखालाव एमावखौ आं नुनो मोनदों गामि एरियायाव जौ संनायावल' थाबथानायानानै थायाखै बेयो मोनसे फालांगिनि मोनसे लाइनावबो फैदों। दा जोंनि गोबां हाथाय बाजारफोराव जोंनि बर'फोर थानाय जेराव जाय जायगायाव जौ संनाय जायो बैफोरबायदि जायगायाव बे एमावखौ माने बाजाराव गोबां माने फाननायखौ नुनो मोनदों आरो। जोंनि बर' आइजोफोरा फानफैयो दा गोरलैयैनो जों न'आव बानायनाङालासिनो बाजाराव बायनानैबो जों एमखौ मोननो हायो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ दा बे जाहैबाय बेनि उनाव जोंनो माखासे जौ संनो थाखाय बासन गिदिर नांगौ जायो मानो होनबा जौखौ एसे एसे बुरजा संनांगौ जायो नालाय खमैबो ब्रै केजि बा केजि माइरं गेजेराव हायोबा बिनि बांसिननि गेजेराव संनांगौ जायो दा बे बेखायनो जोंनो थौ गिदिर नांगोन दा थौआव जोंङो जेरै ओंखामखौ संङो दै खौ फुदुंग्रोनानै ओ माइरंखौ होसोनांगौ जायो जेब्ला दैया दुंङो दा बिनिफ्राय जखानि मोननायसेबां दैखौ होनानै जोंङो माइरंखौ मोजां फोमोननानै लानांगौ आरो बेनिफ्राय जोंङो माइरंखौ फिन आरो दाला जेरै संग्राय नंङाबा आथिखालाव माखासे खायफा खायफा प्लास्टिकआवनो माने लखबनाय जायो। बेनिफ्राय लखबनानै बे फिथरफोरखौ मोजां सिफ्रुनानै लानांगौ आरो बे ओंखाम संनायखौ दा बेखौ सिफ्रुनानै लाबाय बेनि उनाव जोंङो गुसु जायोब्ला एमावखौ फुननानै होयो आरो दा एमाव फुननानै जोंङो बेखौ बे खायफा प्लास्टिकआवनो दोनो जा जाय जेराव लगायदोंमोन बेहायनो आरो खायफाया संग्रायावबो संग्रायावनो दोनो आरो बेखौ आं नुनो मोननायाव जोंनि ओनसोलाव थालिर बिलाइ गोथांखौ माने खोबनानै दोनलायनायबो नुदों आरो गेजेराव एसे थख' ख' जायगा लांदां खालामनानैबो दोनलायनाय जायो आरो। दा बिदि आरो नोंथां दा बिनि उनाव जोंङो जेब्ला साननै जागोन। बिदि खोबनानै दोननाया आरो बेखौ फिन जोंङो मोनसे बासन गिदिराव बाल्थिंआव बा थौफोर स्टिल दैनि दोननो हायो बेबायदि बासानाव जोंङो बासिनानै मोजां सुनानै साखोन सिखोनै ओ बे जाय दालायाव दोन्दोंमोन नंङा होमबा संग्रायाव बेनिफ्राय फाननानै थौआव सोनाय जायो आरो दा थौआव सोनानै जोंङो बेखौ औ लोंजा थानायसिमाव सोबाय सोनानै जोंङो सप्तासेसो नेनांगौ जायो सप्तासे सासे नों एसे बारो खायफा आरो सोरबा सोरबा सप्तासेजोंबो लोंनो हायो आरो दा बेबायदिनो जौआ जौ गिसिनि महर मोनहैबाय हेला जोंङो जेला सप्तासे बारो होनब्ला बे जौआ लोंजाहैनाय जाहैबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां।
दा बे जौ गिसिनि प्रसेस जाहैबाय नोंथां दा जौ गोरान जौ गोरानाबो बेनिनो ससे आद्रा थानाय फ्रि नंङा होमबा जों गिसिखौ लोंखांबाय बे गिसि थांनायखौनो जोङो आरोबाव फिनो बेखौ सोदांनायनि गेजेरजों जौ गोरान सोरजिनानै लाबावदों बर'फोरा दा बे जौ गोरानाबो जोबोद माने मोन मोनसे निसा गोनां जौ मानो होनबा बेखौ लोंङबाथाय बिराद माने थाबैनो फेग'यो आरो एसे लोंबानो थाब फैेलाय जायो दा बेबो मोनसे प्रसेसखौ सिम्पोल एसे खोन्था होबावनाय नंङा होमबा।
औ नोंथां खोन्थाना हौ दे।
औ दा जौ गोरान बानायनो थाखाय जोंङो ओ सिगां बे जौगिसिनि माखासे अफ्रि थायोना बेखौ सोमनानै लाग्रोनांगौ दै होनानै दा बेखौ साननैसो बा सानसेसो एसे सिगां सोमोबा मोजां बेनिफ्राय जोङो ओ जौ गोरान बानायनो थाखाय ओ गंनै माने एक्सट्रा थौ नांदेरबावगौ आरो दा मोनसेया दोस्राव आरो मोनसे दोस्रावनि सायाव होनो थाखाय थौ दै लुनायनि थाखाय दा बेखौ मोनथामजों थाखो थाखो जाबनाय जायो। दा बे जरा जाबनायाव जाहाथे खफुवआ बाहेरायाव ओंखारनो हायैनि थाखाय जोङो ओ गुन्दै अफ्रि आरो हाथब फ्ला बेफोरबायदि लगायनानै होथेनायखौ नुनो मोनो। दा बेजोंनो जाहाथे बे गोदौनाय गुदुंनि गोदौनाय खफ' बेयो बाहेरायाव ओंखारबोनो हाया। दा बे गोदौनाय खफ'आनो जोंनिया मा जायो जौ माने निहिरजों गनाय फिल्टार निहिर गनाय बायदि फैनानै माने जौ गोराननि महर लायो आरो। बेहा जेबो माबा थाया खाालार थाया जेरै दै बेफोरबायदि बांसिन मोननो हायो आरो। दा बेनो जौ गोरान आरो। दा नोंथां दा जौनि बाहायनाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बर' समाजाव। जौखौ मानो बाहायो बा माबारै लोंनाय जायो। दा आङो ससे नोंनो हगारना होनोसै नङा होमब्ला मानो होनबा आङो जौनि बानायनायखौ
जागोन ओ नंगौ नोंथाङा जौनि बानायनाय जिहेथु खान्थिफोर बेखौहाय मोजाङैनो फोरमायना होलांबाय आरो आं गोबां मोजां मोजांथारै खोनासंनानै बुजिनो हाबाय आरो रोंबाय आरो नोंथांनिफ्राय। बे गियानखौ मोनबाय ओ जौखौहाय मारै बानायो नङा होमबा? बा जौ गिसि बानायनायनिफ्राय जौ गोरान बानायनाय बे मोननैबो आदबखौ नोंथाङा आंनो मोजांथारैनो बेखेवना होबाय। आरोबाव नोंथाङा बेजोंनो लोगोसे एमाव बानायनायखौबो आंनो मोजाङैनो फोरमायनानै होबाय। ओ मारै मारै बानायो आरो बेखौ मारै मारै फुननाय जायो दा आङो बे बानायनाय जौखौ जों माहाय माहाय बाहायो बर'फ्रा बे खौ एसे फोरमायनोसै नोंनो। ओ नोंगौ गोदोनिफ्रायनो जोङो ट्राइबेल हारिखाय जों आबाद मावनानै जाग्रा हारि नालाय जोङो आबाद मावनानै जे ब्ला मोनाफ्राव ओ बा बिदिनो ओ दसे ओंखाम जानायनि सिगां रेस्ट लायोब्ला बिदिनो जौ न'आव बानायनाय जौफोरखौहाय देहानि मेंनाय देहाखौ बा मानि मेंगा होनो थाखाय एसे खाबसे खाबनै जौ लोङो आरो। बेबायदि लोंनानै ओंखाम जानाय बा मोनानि समावबो ओंखाम जानायनि सिगां खाबसे खाबनै लोंनानै जानाय बेबायदिनो आराम उन्दुनो हायो होननानै बेखौ जोङो बाहायनाय खौ नुयो आरो गामियाव। बुंनो थाङोब्ला जौखौहाय गामिनि मानसिफ्रा गोदोनि दिनाव मेडिसिन बायदि बाहायदोंमोन, मानोना गोबां साननि सानदुं गोसायाव खामानि मावनानै जेब्ला मेङो बे मेंनाया जाहाथे थाल मोना उन्दुनायफ्राव बा सानायफोर मोनोब्ला देहाफ्राव बे जौखौहाय बिसोरो एसे एसे लोंनानै बिदिनो ओंखाम जानानै उन्दुयोब्ला थाल मोनामोन आरो, बेबायदि होननानै गोदोनि मानसिफ्रा बुङो। दानि जुगावबो जों नुयो जौखौहाय बेबायदिनो ओ सोरबाफोर हाबाफारि जेरै गामिफ्राव हाबा जानाय समाव ओ बिदिनो आलासि दुमसिफोरनो होनाय बा न' खराव सोरबा आलासि फैयोब्ला बिसोरनो एसे एसे हरनाय बेबायदि आलासि सिबिनाय खान्थिया दं आरो दासिमबो गामियावहाय। ओ बेबायदिनो आरोबाव जों नुयो बैसागु बोथोरफ्रावहाय जोङो बैसागु फोरबो फालियोब्ला न'खर न'खर हाबनानै ओ सनमान लालायनाय समाव जोङो बे जौजोंनो एफा एनै जौ लोंनानै बिदिनो मोसालायनाय रंजालायनाय मान हैलायनाय बिदिखौ नुनो मोनो नङा होमा नोंथां? आरोबाव बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि समाव लोङो। जेरै गोदोनि दिनाव सावरि जानाय मोनसे खान्थि दंमोन, बे सावरि जानाय समावहाय जोङो दानि बायदि सोरबा सासेखौ खामानि मावनो लेंहरोबा खामला होनाङामोन आरो बिदिनो हाजिरा बेनि सोलायै बिसोरखौ मा न'आवनो बोथिसे ओंखाम संनानै बेजोंनो बेदर खाजि बायदिसिना संनानै बिदि जौफोरजों लोंनानैनो ओ बुजायलायनाय जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव बिदि। बिदिनोमोन दा जौफोरखौ आरोबाव गोबां खामानियाव बाहायो दा समनि आंखाल नङा होमबा नोंथां? जोङो बे सुंद' समावहाय जौ संनाय आरो बाहायनाय बेफोरखौ सावरायनानै फोजोबनांगौआथ' गोरलै बा थ्रा नङा जाहैबाय। ओ दा बे सुंद' समाव जोङो जा हायो बेखौ सावरायनानै एसेखिनियाव दोन्थ'नोसै नङा होमबा नोंथां?
दा गोबां माने नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो हाबाय बर' समाजाव बाहायनाय दा